औे
औ नोंथां
औ नोंथाङा खोनादों ना।
खोनादों औ नोंथां
औ आं नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय आङो दा जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोर बायदिसिना गोबां ओंख्रिफोरनि बागै सावरायनो सानदों। नोंथाङा सावरायनो हागोन ना? आंजों औ बिदिब्ला जोङो बर'नि जोंनि दोरोङारि ओंख्रिफोर होननानै बुङोब्लाथ' जों गोबां मोननो थाङो नङा होनब्ला औ। बेनि गेजेरावनो जोङो मोननैसो ओंख्रिफोरखौ सावरायग्रोनोसै।
औ औ।
थिग बेबायदिनो जोङो अनलाजों अनलाजों दाउ जेरै सबायजों साम'।
औ।
बेबायदिनो खुमब्राजों हांसो। जोंहा मैगं दङ नङा होमब्ला।
औ औ दङ नोंथां।
नोंथाङा अनलाजों दाउखौ माबायदि सङो। बेखौ एसे फोरमायनानै होदो।
औ- हागोन नोंथां फोरमायना होनोसै होमबा नोंथांनो।
औ दे बिदिब्ला
औ- सिगांनो जोङो अनला ओंख्रि होननानै बुङोब्ला जोंनि बर' सुबुंफोरनि मोनसे माने ओंख्रिनि मादाव माने गोजौ मान लाना आरो ना सिगां जोङो मा म खालामा गोदोनिफ्रायनो जोङो अनला ओंख्रिखौ माने हाबाफ्रावबो होनाय नुयो आरो। जेरै मानिबाफोर प्रग्रामफोर जानाय एबा माबाफोर जानाय समावबो जोङो अनला ओंख्रिखौ होनाय नुसै आरो ना। अनला ओंख्रि जोङो हाथासुनि हाबायावबो होनाय नुयो आरोना गोदोनिफ्रायनो होबोयो बे अनला ओंख्रि खौ जोङो हाथासुनि हाबायाव हाबा जाखांनायनि उनाव जोङो हिनजाव गोदानखौ गावखौनो फारसे आखाइजोंनो देहोनानै गावखौनो संहोनाय नुयो आरोना औ। औ। होमबा जोंनो अनला ओंख्रि संनो थाखाय जोङो सिगांनो मा नांगौ माइरं नांग्रगौ आरो ना। माइरंखौ जोङो। औ दसेनि थाखाय जोङो एबा सोमनानै दोनो आरो ना। सोमना दोननायनि उनाव जोङो मा खालामो खारै नांगौ जायोना नोंथां। अनला ओंख्रि संनो थाखायथ' औ बे खारैखौ जोङो सिगांनो। सबायाइफोरखौ मारा होखांनानै लानाय एबा बेसोर मारा हो थांनानै लानाय बिनि खलथाल एबा बिगुरफोरखौ जोङो। सावनानै सावनानै जोङो। हाथब्ला जानायखौ सानसे एबा साननैनि उनाव दै सारस्रो सारस्रो। बेखौ नानानै लायो आरोना नोंथां नानानै लाखांनायनि उनाव बे खौ जोङो लादु लादु खालामनानै लायो। जाहाथे बियो गोबाव थाङो औ बे लादु लादु खालामनायखौ जोङो फोराननानै मानि बाख्रि दांगुरफोराव दोननानै लानाय जायो आरो ना नोंथां बेनि उनाव जोङो ओंख्रि। फोर जानायनि सिगां जोङो बेफोरखौ सादानिफोरजों माने गेलास्राव एबा मग फ्राव जोङो बेखौ सरनानै लाग्रोरो आरोना बेखौ सरनानै लाखांनायनि उनाव औ सिगां सोमना दोननाय माइरंखौ जोङो मोजाङै सुनानै सर' होनानै दसे सम सर' होनायनि उनाव जोङो बेखौ मा। उवालफ्राव गाहेनजों देनानै लायो आरो ना।
औ नंगौ।
देनानै लाखांनायनि उनाव जोङो जेरै दाउजों सङोबा जोङो दाउफोरखौ गोदाना लाखांनायनि उनाव।
औ नंगौ।
औ दाउफोरखौ गोदान ला लाखांनायनि उनाव बेखौ दाउखौ मोनसे साराइ मोजाङै थाव होनानै। सामब्राम होनानै संख्रि जेरैब सामब्राम गुफुर हाइजें बेफोर। दि बायदिसिना देनानै होनानै जोङो दाउफोरखौ दसे एवफ्रामना लाखांनायनि उनाव। जोङो दैखौ होयो आरो ना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ बे दैखौ होखांनायनि उनाव जों सिगाङो अनलाखौ अनलाखौ गुन्दै खालामनानै लाखांनायखौ जोङो दै लागायनानै बे अनला दाउ गोदौबाय थानाय सारायावनो जोङो बेखौ मा गलायनानै हरो आरो ना। आरो बेखौ जोङो औ गोदौजासिम बेखौ एरबाय थायो आरोना जाहाथे बे अनलाया गोदोआ। गोदोआ खामथाबा बेफोरबायदि बेनि उनाव जोङो दसे गोदौखांनायनि उनाव जोङो खारै फसनना लानायखौ खोस्लिसै एबा खोस्लिनै बिदि नांजासिम हरनाय जायो आरो ना नोंथां हरनायनि उनाव जोङो मोजाङै संख्रिफ्रा नाङोबोला साखिखांनायनि उनाव एसे गोबावनि उनाव मोनबाय बायदि दि जाबायबा आदा घनथासोनि उनाव जोङो बेखौ संख्रि नायखांनायनि उनाव जोङो गोजां बोथोरफ्राव दुन्दियाफोरखौ जोङो मोजाङै गोथाव मोदोमफ्रु राननाय बायदि जोङो बेखौ सारनानै होनानै माने मोजाङै माने होखांनायनि उनाव जोङो जखौ जायो आरो ना नोंथां औ औ।
बेबायदिनो बे अनला ओंख्रिखौ जोङो न'खराव जा नि अनगायैबो जोङो गोबां बायदि जोंनि हाबा बिब बा सिना मिथिं दावथिंफोरावबो बा जोङो होनाय जायो नङा होमब्ला आरो बुंनो थाङोब्ला जों हाबायाव बे अनलाजों दाउजों गोनांथार आरोना बे अन दाउजों-दाउजोंनि अनगायैबो जोङो अनलाखौ अमाजोंबो स-संनाय नुनो मोनो। आथिखालनि मुगायावहाय बेबादिनो हिनजाव गोदाना हौवा गोदाननि न'आवहाय बि संनाय आरो बियो बियो संनानै रायजोफोरनो बयनोबो इ एसे राननानैब्लाबो जाहोनांगौ आरो हौवा गोदाननो जाहोग्रोयो।
औ।
बे नेमखौ जोङो फालिनाय जायो आरो बेनि अनगायैबो जोङो। बे अनलाखौ आथिखालाव जोंहा जि आइ टेकबो मोननो हादोंसै नङा होमब्ला?
औ नंगौ नोंथां औ।
यैनो थिग बेखौ जोङो जोंनि हारिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन सुबुंफोराबो जानो हमदोंसै आरो थिग बेबायदिनो जोंनि हटेल रेसत।
औ औ।
बेखौ अनलाजों दाउ अनलाजों अमा आरो अनलाखौ जोङो बायदि बायदि गोबां मुवा बे जों जानो हायो नोङा होमबा? जेरै नाजोंबो जानो हायो खांख्राइ साम' बेफोरजोंबो जानो हायो आरो लोगोसेनो जोंङो नाखौ बे गोखा गोखै थाइगिर जेरै थाइजौ बि बिबार ओरै मुथुर बिबार थिग बेफोरबायदिजोंबो जोंङो हायो आरो ओ हाग्रायाव मोननाय मैगं बिलाइ लाइ फाख्रि, मुला ख्रि बा बे दुन्दिया बेफोरखौ होनानैबो जोङो। संना जायो नङा होमबा।
औ नंगौ नोंथां औ दैज्लां बोथोरफ्राव जोङो माजों जायो होमबा अनलाफोर खौ जेरै मेवाइजोंबो जानाय नुयोना नोंथां जोंनि औवानि मेवाइजोंबो औ ना गोरलैफोरजोंबो जोङो अनला ओंख्रिफोरखौ जानाय नुयो आरोना आरो मा बेखौ जाबोबायबो थादों गोदोनिफ्रायनो।
औ नंगौ आरो बे औवाखौ बा मिथि बा आसार खालामनानैबो दोननानै जोंङो। जायो नङा होमब्ला बे अनला बेवहाय जोंहा खारैनि गोनांथि गैला जाहैबाय बेखौ जैरै नाफोरजों बा बेदरफोरजों जायोब्ला जोबोरैनो गोथाव जायो नङा होमबा नों जों औ थिग बेबायदिनो अ जोंङो न'फोराव जायोब्ला जेरै मुला गु बे मुलाखौ जोंङो फिसा फिसा हानानै फोराननानै लानायखौ गुलाबथि होननानै बुङो नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
आलु खावसे खावसे होनानै औ थिग बेबायदि जानाय जायो आरो अनलाखौ जायजों मेजोंनो बेयो गोरोबो आरो ना नोंगौ नोंथां जिखि जाया बुस्थुजोंनो बे अ नोंथां। औ नोंगौ।
औ औ जोंनिथिंजाय बे मुलाखौ बिदिनो फिसा हानानै फोरानना दोननायखौ जोङो मुलगुन्द्रु होनो आरोना नोंथां।
औ नोंगौ आरो बेखौ खोनादों नोंथां हानानै जोंङो हा सिङाव फबनानै दिफोरखो दोननो हायो नङा होमबा नोंथां।
औ।
बिदिब्ला आरो बेनि गोहोवा बांसिन जायो होननानै खोनादों जोंङो। नोंथां आरो जानोबो। अनलाखौ ना खांख्राय। खांख्राइ खांख्राइ होनब्ला आथिखालावथ' जोंङो एसे खम नुनो मोन्दों जोंङो नंङा होमबा। बेफोरबायदिनो। खांख्रायजों जायोब्लाबो जोबोरैनो गोथाव जायोना नोंथां अनलाया।
औ जायो नोंथां।
औ नोंथां अनलाखौ खांख्राइजों माब्रै संङो नोंथांङा एसे फोरमायदो।
औ फोरमायनो हागोन दे नोंथां जोंङो खांख्राइफोरखौ सिगांङो जोंङो। फुख्रिफोराव एबा दैमाफोराव। ना गुरनायफ्राव मोनबोनाय समाव एबा ग मा होनो गोजां बोथोरफ्राव जेरै दै। फख्रिनि दैया राननाय समाव जोंङो गुदुंफोराव खन'नानै लाबोनानै जोंङो। खांख्राइखौ मा दसे दोनगोरो आरोना बेनि उनाव जोंङो खांख्राइनि खलथाखौ बोखारनानै बेखौ जोंङो एरख'नानैबो माबानानै जानो आरो बेखौ जों एरखनानै बेखौ मोजांङै मानजिनानै लानायनि उनाव जोंङो। माखालामो। खांख्राइखौ जोंङो एवनानै लागोरो आरोना नोंथां। एवनानै लाखांनायनि उनाव जोङो औ दै होयो आरोना दै होखांनायनि उनाव बेबायदिनो अन गुन्दै खालामनानै लानायखौ जोङो बेखौ जोङो होनानै फ्रि फ्रिसारना होनानै बा आवलायनानै होनानै जोङो बिनि उनाव जोङो खारैफोरखौ होयो आरोना खारैखौ होखांनायनि उनाव बिदिनो जाजानाय जायोब्ला बिदिनो संख्रिफोरखौ नायनानै जायो आरोना नोंथां बेबायदिनो जोङो खांख्राइफोरनि दाबु खौ जेरै खांख्राइ जामिन बे खांख्राइ गिदिर गिदिरफोरनि दाबुफोरखौबो जोङो जानो जायो आरोना नोंथां। बिनि दाबुफोरखौबो जोङो मोजाङै साफा खालामनानै बिनि बिजौ बिजौनि माने बिनि दाबुफोरनि जिं। बिजौ बिजौ माने बे ओ माफोरखौ आसुगुरफोर बायदिखौ बेफोरबायदिखौ जोंङो ससे दानस'नानै जोंङो बे। दाबु गिदिर गिदिरफोरखौबो जायो आरो ना नोंथां। बेबायदिनो औ बेबायदिनो जोंङो खांख्राइफोरखौबो। मैथाफोरजोंबो जायो आरो नोंथां। आरोबाव जोंङो बे बेखौ मा सावनानैबो बाथोन जायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ जोबोरैनो नाथाय बेखौ बांद्राय नांनायनि बारा जानो जाया बेखौ जायो बांद्राय जाब्ला जोंहा उदै सायो नङा होमब्ला?
औ नंगौ नोंथां औ।
जखानि बा मैथाफोरबा बाथोन देनानै बा अनला खारै जानो हायो नोंथां आरो बे जामिनबो दङ नङा होमबा नोंथां? खांख्राइनि अनगायैबो जोंहा आरो मोनबावो ना दुब्लि फोथारफोराव जेरै एंखावरि गांजेमा बेफोरबायदिनो एंखावरिखौबो जोङो अनला खारैजों जायोब्ला जोबोद गोथाव जायो नङा होमब्ला? आरो एंखावरिखौ ओ ओ बे जोङो लाथा एम्फौजोंबो जानो हायो नङा होमबा लाथा लाथा एम्फौखौथ' नोंथाङा मिथिखागौ जानांगौ
औ औ मिथिगौ नोंथां।
जायोब्लाबो जोबोरैनो गोथां जायो आरो बे अनला ओंख्रि जों एम्फौ एम्फौ होननो थाङोब्ला जेरै माइ हायोब्ला जेरै माइयाव जोङो गुमा मोनो नङा होमब्ला?
औ नंगौ नोंथां गुमा गोथाव होनो
औ नंगौ बे गुमा गोथावजोंबो जोबोरैनो गोथाव जायो अनला ओं
औ औ औ औ
बेबायदिनो जोङो जानाय जायो आरो
औ जोङो बे औ आरोबाव जोङो खांख्राइफोरखौ जोङो मोनसे माने हाइजें बिलाइ बायदि बेबायदिनो मोनसे उराव होनाय मोनसे बेदर थांग्रा माने बिफां दङ आरो ना नोंथां बेखौ जोङो खांख्राइ बाथोन देनाय समफ्रावबो जोङो इसेबो होनानै जोङो बेखौ मोदोमफ्रु बिदि मोदोमनायनि थाखाय जोङो होनानै जों बे खांख्राइ बाथोनखौ जायो आरोना नोंथां
औ नंगौ आरो बाव खांख्रायखौ जोङो जेरै ओरैनो बिगुर बाख्लाखौ बोखारालासिनोबाबो जानो हायोनानै आरो जेनेबा देनानै बेनि मेलेमखौ दिहुननानै जोङो रोसि महराव संनानै जानो हायो नङा होमबा नों
औ नंगौ नोंथां।
औ नंगौ
औ
थिग बेबायदिनो गासैबो बिथिङावनो जेरै जेरैबाबो जाजायो आरो बे सावनानैनो संनानैनो जा जायजोंबो गोरोबो
औ
नंगौ
उ होमबा जोंना समाबो जाबायमोन ना नोंथां
औ नोंथां बिदिब्ला जोङो दोनथ'नोसै
नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय
औ औ दे